अ मा खालामदों आब'
नै ओरैनो दं आगै ओरैनो बायहेरायाव जिरायनानै दं गरमखाय
ओमफ्राय बिदिनो आंबो गरमथारा बेखायनो न' सिङावबो थानो हाया मानोबो हाया।
औ
ओंखायनो बाहेरायावनो ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि
औ
ओमफफ्राय खबर सबर माबोरै आब'
बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो आगै
ए
नोंनियालाय
बिदिनोसै आंनाबो गेजेरावनो मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा
जाखांबाय नामा ओमफ्राय
जाखांथ'वाखैनो नै दासो संनो नागिरहांदों
औ
ओमफाय नोंसालाय
जोंहाबो जाथ'वाखैनो
ए
संनो नागिरदों दासो
ओ ओ ओ ओमफाय ओ मानिबा टपिकनि सायाव रायलायनो नामा जों सानैजों
ओ रायलायनो हागोन दे
औ उम मा होनोमोनलाय बे आइजो माहारिया दि सासे मोनसे न'खराव सा से बिहामजो महरै थाङो ना ओमफाय बियो न खरखौ माबोरै सालायलांनो हायो आरो न'खर खौ माबोरै सिलिंखार खालामलांनो हायो बेफोरनि माखासे उम एदभेनटेजेस जेरै उम जाहोनफोर फोर उम फोरमायनो होगोन हागोन ना आब'
हागोन दे आगै
ओं दे फोरमाय
औ मा होनो जेब्ला हाबा जायो अब हिन्जाव माहारिया बे समावनो गावनि फिसाइजों समायखेरा लाखानाय थायो नालाय जाहाथे बियो गावनि फिसायनि खोथा मानिनानै सोलिलाङो। गोन संसारखौ जालांगोन गावनि फिसाय बिहाव बिखुनजो आरो गावनि देरसिनफोरनि खोथा मानिनानै सोलिलांगोन बेफोरखौ समाय लाखायो नालाय जेरै हाबायाव गावनि गोथार जुलियाव जेरै समायखौ लाल नांदों बिदिनो बियो संसारखौबो जालांनांगोन आरो ओरै बिहाव बिखुनजोनि खोथा मानिनाय फिसायनि बारगा खामानि मावि मोजाङैनो सोलिलांनाय बेफोरखौ बियो मावजोबनांगोन आरो ना मोजाङैनो सं-संसारखौथ' जों संसारखौथ' जोङो सासे फिसायजोंनो थैजासिम जालाङो नालाय बिनि नाव न'खरखौ सामलायनाय बिनि खामानि दामानि संनाय खावनाय गासिबावबोथ' बेसाद जे बिहामजोनि आखायावनो थायो नालाय
औ
बिदिनो बियो सामलायलांनांगोन आरो गावनि न'खरखौ ओ जायफोरा जायफोरा मानिनानै सोलिलांनो हायो बिसोरथ' मोजाङैनो संसारखौ जालांनो हायो
औ
नाथाय दानि बिहामजोफोरा खायसे खायसे बेफोरखौ सोलिनो हायि बायदि जायो आरोना बेफोरबायदि सोलिनो हायियावनो गाव गावनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाय जायो
ओ आब' ओं
खायसे हिनजावफोरा मानिनो हायि जायोना खायसे बिहाव बिखुनजोजों गोरोबना थानो हायै थायो गावनि फिसायजोंबो गोरोबना थानो हायै थायो। फिसायनि बान्जा खामानि मावो बेफोरबायदि मावो आरोना?
उम उम आजि आखालिथ' बांसिन औ
न'खराथ' बेफोरबायदि माबाबा सिलिंखार जालांखागोन ना?
औ जायो दा औ आब' आजिखालिथ' गासिबखौबो बेबायदिनो नुनो मोनो बांसिनानो माने ओ हानद्रेदआव जौसे जौखोन्दोआव बांसिन। बिसिनानो बिब्दिनो बाजि जौखोन्दोखौनो बांसिन नुनो मोनो आरोना? माने ओ बि बिहाव बिहाव बिखुनजोजों नांलायनानै थानाय आरो गावनि फिसाइया माबाफो बुंदोंबा? एरा एरा माने गोसोफोरखौ दाद लाया लासे बिदिनो गावनि फिसायजों नांलाय खमलाय जानानै थानाय। औ औ बेबायदिनो आरो गावनि गावनि फिसायनि माखासे बाथ्रा मानिनो हायो। बिदिनो सिथोर सोरजोंबा रं नाम्बार जानानै मबेल मबेल जथ' थाखाय जानबुंनि जोहैनो सोरजोंबा रं नाम्बार जानानै खारफालांनाय मानाय। फिसायनि फिसायनि बोसोन मानि
गावनि फिसा फिस गाव गावनि फिसा फिसायफोरनि बारै साननाय गैला आरोना?
औ औ औ बेबायदिनो सासे आइजोाबबो बेबायदि खालामनो हायो न'खरखौ बो ओरैबायदि सिलिंखार खालामलाङोना? जाहा जायखौ जों सानस'नोनो हाया।
सानस'नो हायि बुजिस'नो हायैफ्रावनो बेफोरबायदि जाथाया जायो आरोना? आथिखालावथ' बेफोरखौ बिराद खोनानो मोनो।
औ बिदिनोसै आरो
औ गोदोनि दिनावथ'
औ
बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनामोन।
औ आजिखालिथ' आजिखालि बे जानबुंनि जोहैबो बांसिन जाबायानो। होनजायो आरोना?
औ
जानबुंनि जोहै
बेजोंनो बांसिन जालांनाय बायदिखौ जों नुयोबो आरो नंगौबो ना?
औ बिब्दिनो आरो माखासे जेनेबा बोराय बुरै जाबाथ' बिहाव बिखुनजो बोराय बुरै जाबाथ' माखासे बिदिनो गावनि गावसिनि खोथाखौ मानिजानो लुबैयो नालाय बोराय बुरै मानसियाथ' ओमफ्राय बिदिनो बिफाव बिखुनजो बिखुनजोजों गोरोबनो हायि बिदिनो नांलाय खमलाय खमलाय जानानै न'खराव अर सुग्रा बेबायदिनो गोबां नुबोदों आरो जोङो।
औ नुयो खोनायो दानि दानि दिनाव ।
औ
खायसे हिन्जावफोरा खायसे हिन्जाव माहारिफोरा गोसोखौ गोरा खालामा नालाय बेखायनो बेफोरबायदिया जायो आरो
उम
फिसाइखौ मान होनाय बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनाय बेफोर नोथ' बिहामजोफोरनि
औ औ आखुथाय
बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनायावथ' इसोरनिफ्रायबो बोर मोनगोन
औ औ नाथाय नाथाय दि बेफोरखौनो मावनो हायाना माखासे सुबुं
ओहो हाया हाया माखासे सान सानस'नो हायि आइजोफोरनि थाखायनो जायो आरो बेफोरो।
बिबदिनोसै आरो माथो बुंबावनो आजिखालि मुगाबो सोलायबाय जुगाबो सोलायबाय। बेखायनो
मोजाङै अनलायनानै संसारखौ जालाङोबा बिहाव बिखुनजो बिखुनजो फिसाय मानहोबा गावहागोथ' उनाव बोराय बुरै देहा जायोबा मावनो हायै जायोबा गावहाबोथ' गावनि फिसाफोरजों बिहामजोफोरजों नायफिनजागोन ना। जाय जाय गावनि बिहाव बिखुनजोखौ मानिनो हाया सिबिया बेनोथ' उनाव गावनि फिसाजोंबो गावनि बिहामजो फोरजोंबो बिदिनोथ' खालामजानायनि आसा थायोना।
औ थायो आरो आब' बिब्दिनो आरो। सासे आयजो औ
जायहा मोजां आखल देखायलांगोन मोजां आखल मावगोन बेहासो मोजां फिथाइबो मोनगोन होननाय बायदि जायो आरोना।
बेबायदि सासेया आइजोनि आखला ओरैबायदि गाज्रि थायोना सोरनाबा सोरनाबा माने बिसोरो गावनि न'खर जेबोखौनो साना। हाबा जादों थिग हिन्जाव हिनजाव गथ' गथायनि बिमा जादों थिग। थेन-थेवब्लाबो बिसोरो बि खायसे मानसिफोरा आरो खायसे आयजोफोरा बिब्दिखौ साना लासिनो गथ' गथ' गथाय फिसायखौ गालांनानै दस्रायाव खारलांनाय खारखोमांनाय बेबायदिनो गोबां खोनानो मोनोना आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो जोङो बेफोरबायदिखौ जोबोद खोनानो मोनो।
ओं
दानियाथ' समाजारि बिजोङाव नुनानैसो सोलोङो बायदिसो मोनबाय आंथ' बिरादनो।
औ सोलोङो माने सोरबांसिन देखायनो हागोन बेफोरबायदि साननायसो था फैयोना मायोथाय खायसे हिनजावफोरनाव। साबसिननिफ्राय मोजांसिन साबसिन नागिरो उनाव गावसोरनो गाब्र'नांगौ जायो।
औ औ नङाबा माथो।
जेखौ मोनदों जेजों खुसियाव दं बेजोंनो थानो हाया आरो खायसे आयजो फ्रा।
औ गोदान नांबागौ जायो बिदिनो गोदान गोदान सम्पतफोरनि थाखायबो जायो आरो ना माखासे
माखासे बेफोरो माखासे फिसाइफोरनि सायावबो जाहैयो।
औ औ औ फिसाइफोरनि सायावबो जायोथ' आरो।
औ गासिबो आइजोफोराबोथ' एखे जाजोब ना। सासे गाज्रिबानो गासिबोथ' गाज्रि जाजोबाना।
औ औ बेबो मोनसे। हौ-हौवाया बो बेबायदिनो मोजां बिहेभ क्रियेट खालामनो हानाय जानांगोन आरोना। जुदि बियो सानफ्रोमबो जौ लोंनानै गावनि हिनजावखौनो दुम दाखा खालामबाय थायोबाबो उम बे हिनजावा आय दिया गोसोखौ गाबखांनाय मोननानै जुदि खारलाङो बेबो बिनि मोनसे जाहोन जाहैनो हागौ आरो फिसाया गावनि गोसो गावनि आखलनि थाखायनो खारलांनाय बेफोरबायदि जागोन आरो। उम
खायसेया सहायनो हायै जायोना।
औ। बिदिनोसै आरो दाथ' मा बुंबावनो। औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा आब'?
औ दे आगै दे। औ।